औ खुलुमबाय नोंथां औ गोजान गोजोन मोनाबिलि सम नि गोजान हामलायनायखौ नोंथांनो आं जासि हरनाय थाबाय
औ औ गोजान हलनाय आंनिसिमबो सासे नाय थाबाय नोंथांनिसिम
दा जों दसे सावरायलायनो आरोना नोंथां दा मानि बागै होनना बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै बेखायनो एसे सावरायलायनि आरोना नोंथां दा
औ औ थारैनो
आङो आबाद मावनायनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों आर ना
औ औ थारैनो
दे नों नोंथांनि सायाव आं एसे फोरमायनोसै दा आबादनि बागै नङा होमब्ला नोंथां दा आबाद होननानै बुङोब्ला बर' फोरनि आबाद आबादा बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आरो थांनानै थानो खरं जानाय नायनि मोनसे गाहाय खामानि नङा होनोमब्ला नोंथां बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायनि थाखाय गेवलां हारिमु आरो खान्थि फोर दङ' नङा होनब्ला नोंथां? दा बर'फोरनि आबादनि गुदि बाथ्राफोर दङ' बेवहाय दा नोंसोर नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनो सानदों । दा गाहाय फसल दङ' बेयाव माइ आबाद मावनाय नङा होमब्ला नोंथां दा माया बर'फोरनि गाय फसल नङा होमब्ला नोंथां दा जेरै औ। आसु माइ माइसा सालि माइ आरो बाव माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बा बायदि बायदि रोखोमनि रनजित माइ मावनाय जायो सापर आइजुम बंग' बन्धु बायदिसिना आबाद मावनाय जायो नंआ होनब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो आरो जोङो ओ बेसरबो मावनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां? औ दा ओ बेसरबो मावनाय जायो दा थाव होनना बुङोब्ला जोंहा बेसर सरनि सायाव सोनारो नङा होमबा नोंथां? दा गारां फसर गारां फसर होनना बुंब्ला जों जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय मुला, फान्थाव, आलु ओ बायदिसिना आबाद नङा होमब्ला नोंथां? दा बेनि गेजेरावनो जोंहा आबाद मावनायनि माखासे खान्थिफोर थायो जेरै ओ हाल एवनाय नङा होमब्ला नोंथां हाल एवनाय बाखां होनाय माइ गायनाय माखासे खान्थिफोर थायो खोथिया थिया फुनाय माखासे थि खान्थिफोर थायो नंआ होमब्ला नोंथां जेरै हाल औ हाल एवनाय होनना बुङोब्ला मोसौ आरो बानदुंजों हालेवनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बाखां होननाय ओ बाखां होनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय दै बा नाला खान्थिफोरजों दै लाबोनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां माइ गायनाय माइ गायनाय होनना बुङोब्ला माइसालि माइखौ ओ गायनो थाखाय जोंहा रौवा होनाय खान्थि दङ नङा होमब्ला नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहा औ बैसागोखौबो लाफानाय जायो आबाद मावनाय नङा होमब्ला जेरै जोंहा बैसागु होनना बुङोब्ला आबाद मावनायाव आबाद जाखायनाय सम आरो मोसौफोरखौ सिबिनो बैसागुखौ जों फालियो बा जों फालिनायखौ नुबोबाय ओनथां बा फालिबोबाय थादों नङा होमब्ला नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहा मागो गो दमासिफोरबो दङ नङा होनब्ला नोंथां दा मागो दमासि होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ मागो ओ माइ आबादखौ जोंहा गोलाव बा नोनाव लाबोनायनि साबायखर होनो बे जोंहा फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां दा ओ माखासे खामानि सायाव लोगो खामानि लोगो दङ बेवहाय गामिनि मानसिफोरा आबादनि खामानियाव जयै हेफाजाब होलायो नङा होनमब्ला नोंथां दा ओ आबाद मावनायनि बागैनो थाबो आंनो एसे फोरमायना होलाय अननानै।
औ औ थारैनो औ औ आबाद मावनायनि बागै आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों। दा आबाद मावनाय होनना होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जों जोंनि ओनसोल एब बा जोंनि बर' समाजाव जों नुनो मोनो नङा होमबा? नंगौना नोंथां आबादखौ जों जानला मोनला बोथोराव मावोब्ला जों आबाद मोननो हाया नङा होमबा? थिग बे बादिनो ओ बोथोर लाना बोथोरसो जों खायसे आबादखौ मावनाय जाय मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ सैथो।
बोथोर एबा समखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नङा होनबा जायखौ जों ओ खारिब खारिब आबाद आरो रबि आबाद बुंनो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ सैथो औ सैथो।
बोथोराव मावनाय आबादफोरा जाबाय गाहायै माइ आबाद ओमफ्राय माइ आबादखौनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथो राव गायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां माइ आबाद माइ आबादानो आसामनि गाहाय आबाद नंगौना। नोंथां थिग बेनिखायनो माइ आबादखौनो जों बांसिन मावो आरो बेनि अनगायैबो दै थोराव जोंनि ओनसोलाव गोबां आबादफोर मावनायजों जायो। नङा होमबा मावनाय जों नुनो मोनो जेरै रै मै थाइगं बेफोर जाबाय जिंखा, रेस्तरा, भिन्दि, पथल, खुमब्रा केरेला थायसुम जोगोनार बिलाइ बायदि बायदि मैगं मावनाय जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां थिख बेबादिनो जोंनि बर' समाजावबो खायफा आबाद मावनाय खान्थिफोर जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरै माबादि मावो नङा होमबा बर' जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जेरैहाय बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा आ-आगोलनि फ्रायनो औ थिग बेबायदिनो बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा रांखान्थियारि बिथिंजों एंगारलांयिनि एंगारलायनो हायि ओ सोमोन्दो दङ नोंथां आबादखौ गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनायनि गुबै राहा होननानै साननाय जायो नङा होमबा जोंनि बर'फोरा बेनिखायनो बर'फोरा आबाद मावनाय समाव बायदि खान्थि खालामनाय जायो नङा होमबा बर'नि आबाद‌ ओ बायदिसिना रोखोमनि आबाद खान्थिफोर दङ बेफोर जाबाय उम हादान सिफायनाय खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों थारैनो
हालेवजेननायबा हाल जुरि जेननाय बेनि उनावहाय दङ गस सा लानाय नांगोल जांख्रा बाख्रि गाय ख'नाय माइ नाय हैनाय माइनाव लायनाय बेनि उनाव दङ ओंखाम गोरलै जानाय बाख्रि लिरख'नाय आरो बाख्रि दांनाय नङा होमबा थिग बेबादिनो औ औ
थां ओ आबाद मावनायनि माखासे से रोखोमफोर थायो नङा होमब्ला नों थां दा हमना ला जोंहा आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला माइसालि माइ आबाद मावनायखौ जों माइसालि माइखौ बबेयाव गायो बा माबायदि गायो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ माइसालि माइनि आबादखौ जोंहा हायेन एबा समान हायाव दै ओ दोनथुमनानै बा दै थुमनानै मावनाय गाहाय आबाद नङा होमब्ला नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ आसु माइ आबाद मावनाय दङ जेरै आसु माइ आबाद होनना बुङोब्ला सान्दुं गोसा बोथोराव अखा हानायनि सिगां मावनाय बे माइ आबाद आरोना नोंथां ओ मोनसेया दङ जोंहा बेवहाय बाव माइ बाव माइ होनना बुङोब्ला जोंहा बाय मावखौ औ बाव माइखौ माबायदि माबायदि जायगायाव गायनांगौ होनना बुङोब्ला माने जोंहा गोथौ दै था थानाय जायगा एबा बिलो फोराव माने बाव माइखौ जोंहा मावनाय माइ होननानै बुङो आरोना नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहा औ फार्म आबाद दङ मोनसे बा फार्म आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा नोगोद एबा न' हराव बायदि मेसें बोथोराव फान थाव थालिर आबाद मावनाय बेस बायदिसिना जिंखा ओ लेस्रा भिन्दि बेफोरो गोलैयो नङा होमब्ला नोंथां दा माखासे आबाद मावनायनि थाखोफोर दङ हा थियारि खा खालामनाय जेरै नोंथाङा आंनो फोरमायखांबाय आगोलावनो थेवब्लाबो आं एसे फोरमायना होनो सानदों हा थियारि खालामनाय मोसौ एबा ह बानदुंजों हाल एवनानै हाखौ गारां खालामनाय जायो आरोना नोंथां रौवा होनाय दङ ओ रौवा होनाय होनना बुङोब्ला माइ बिमाखौ हाग्रा बोखारनानै ओ गोमोन गोमोनै गायनाय ओ गोमोन गोमोनै गायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बेवहाय दै होनाय दङ दै होनाय होनना बुङोब्ला जोंहा दंग' एबा नाला बा हाखर खर ओ खोनानै दैसा एबा जरनानिफ्राय जों दैखौ लाबोनाय जायो आरोना नोंथां दा माइ हानाय दङ माइ हानाय होनना बुङोब्ला जोंहा माइ मोनबा सोरजोंबा ज'यै माइ हानानै न'खराव माइ लाबोनाय जायो बा जोङो नु बोगासिनोबा जोङो लाबोगासिनो दं आरोना नोंथां दा ओ आबाद मावनाय माखासे आवजारफोर दङ दा आवजारफोर होनना बुङोब्ला जोंहा नांगोल दङ नांगोल खो जोङो हाल ओ हा एवनाय गाहाय काटनि आवजार आरोना नां गोला नोंथां दा बेवहाय दङ जोंथ्रा जोंथ्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा हाल एवनाय समाव मोसौनि गिदायाव होनाय बेसाद होनना बुङो आरोना जोंग्रा आरो बेजों लोगोसेनो मै होनना बुंनाय मोनसे बेसाद दङ बा आवजार दं आरोना नोंथां बेखौ जोङो ओ ओ एवनाय हाखौ समान खालामनो थाखाय जों बाहायनाय जायो आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनाया बर'फोरनि हारिमुवारि आबाद मावनायनि नियम आरो खान्थिफोर माखासे दं आरो ना नोंथां बे थिफोरा थोर हा आरो समाजारि खौसेथिनि सायाव सोनारनानै दाजानाय आरो ना नोंथां दा गोदोनिफ्रायनो बर' सु सुबुंफ्रा माखासे थि खान्थि आरो नियमफोर खौ मानिनानै आबाद खौ मावबोगासिनो दं बा मावबोदों जों मावबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरोना नों दां दा बर'फोरनि आबाद मावनायनि गाहाय नियम आरो थाखोफोर दङ बेवहाय जेरै बोथोर आरो सम सायखनाय नङा होमब्ला नों थां? दा बोथोरनि नियम दङ माखासे आबाद मावनाया अखा सान्दुंनि सायाव सोनारो आरो ना नोंथां। दा ओ मार्च एप्रिल बैसा बैसाग दानाव हा थियारि खालामो आरो जुलाइ जुलाइ दानाव जों माइखौ माने माबानाय जायो हानाय जायो आरोना नोंथां दा भार दिन नायनाय दङ' दा आगोलावबो गोदोनि सुबुंफ्रा आबाद जगायनो थाखाय थि गोजोन दिन एबा बार सम सायख'नानै लानाय जायो आरोना दा-दा-दा आथिखालावसो जोंङो बिदि बारदिन ओ नायनाय खौ नुनो मोनला आरो नोंथां दा बेवहाय हा थियारि खालामनायबो दं आरोना नों थां हाल एवनाय दं मोसौ एबा ओ नां ओ बाहायनानै हाखौ एबा आबादखौ ओ आबाद थिलिखौ जोङो थाम बा ब्रै बार हाल एवनांगौ जायो आरो ना नोंथां बेवहाय लेथ्रा खालामनाय दङ'। लेथ्रा खालामनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय हायाव दै दोन थुमनानै मैजों हाखौ गुदुं आरो लेथ्रा खा खालामनाय नियम दं आरोना बेयो माइ बिमा गायनो थाखाय जों हा खौ सुबिदा खालामनाय जायो आरोना नोंथां नोंथां खौ रायलायनानै आं जोबोर गोजोन्नाय मोनदों दा नोंथाङा आंनो रायज्लायनो थाखाय दसे समब्लाबो सम होनायखौ आङो नोंथांनि ओ थाखाय बा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो आरोना नोंथां दा औ नंगौ दा जोङो साबायखर बावहरदों आं नोंथांनो दा जोङो एसेयावनो फोजोबथ'नि थियार ना नोंथां जों थनोसै रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।